हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन,
नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ होनो हागोन नोंथां
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं गामि आरो नोगोरारि जिउनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
औ दा गिबियावनो जागायग्रोनोसै आं औ दा आं गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउनि सोमोन्दै आंनि बिबुंथिखौ फोरमायनो सानदों गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गावबा गावनि मुलाम्फा दं नाथाय जुदि सोरबा आंखौ सोङो बबे मोनसेखौ मोजां मोनो होनना अब्ला आंनि फिननाया जाबाय गामियारि जिउ मानो होननानै बुङो ब्ला आं गामियावनो जोनोम मोनदों आरो गामिनिफ्रायनो देरबोदों लावबोदों।
औ
बेजों लोगोसे उन्दैनिफ्रायनो गोजोन आरो मिथिंगायारि आबहावायावनो थानानै देरबोदों आंहा आंनि गामिनि गोबां गोसोखांथिफोर दं। आं सोराङोब्लानो दाउफोरनि सोदोब खोनायो आरो सोमखोर समायना रमायना फोथार नुयो बेफोरो आंनि गोसोखौ खुसि आरो रिलेक्स खालामो। गामियाव थानायनि देरसिन मुलाम्फायानो जाबाय गोजोन आबहावा बेनिफ्राय फ्रेस बारहावा मोननो हायो आरो आं सोरांब्लानो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसाफोर फोथार बायदिसिनाफोरखौ नुयो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे मुलाम्फायानो जाबाय मानसिफोरनि गेजेराव सोमोन्दो जों गासैबो ज'यै खौसेयै थायो भाय बागि खुरमा बायदि बायदि। दानिया आं नोगोरनि जिउनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नोंथांजों
औ औ
औ नोगोराव थानायनि खाबुफोरानो जादों मोजां सोलोंथाइ गोदान मुगानि देहा फाहामसालि सपिं सेन्टार बायदि बायदि। बेनि थाखायनो खायफायाबो नोगोरखौ मोजां मोनो। बेनो नोगोर जिउनि देरसिन गोहो सुबुंफोरा गोरलैयैनो साख्रिखौ जेनेबा मोननो हायो आरो गावनि केरियारखौ जौगाहोनो हायो। नाथाय बेजों लोगोसे से नोगोरारि जिउआ गोबां खहाफोरबो दं जेरै ट्रेफिक जाम बार गुबुंले जानाय नुनो मोनो आरो दावराव दावसिया बारा जायो आरो थांना थानो थाखाय गामिनिख्रुइ नोगोराव खरसाया बांसिन सिन जायो सरासनस्रायै सुबुंफोरा मुखुबबो थानो गोनां जायो। आंनि साननायाव गामिनि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गोनां सोरबा गोजोन गोग्गो बार आरो गोग्गो आबहावा लुबैयो सोरबाया आरो साबसिन सोलोंथाइ गोदान मुगानि खाबु आरो साख्रिनि खाबु लुबैयो बियो गावबा गावनि गोसो सो।
नोंथाङा बिसोर मोननैनि गेजेराव माबेखौ ओ साबसिन मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ आंथ' दा गामिखौनो मोजां मोनो दा आं फार्स्टआवनो बुंग्रोखाबाय
औ औ औ
बेजों लोगोसे जेनेबा आं गामिखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो गुबुनाबो जेनेबा नोगोरखौ मोजां मोननो हागोन जेनेबा आलदा आलदा जायोना औ। ओमफ्राय आरो आं नुनायाव गामिफोरावबो गोबां खहाफोर दं जेरै देहा फाहामसालि मोजां गैया जों आरो माब्लाबा गोब्राब बेमार आजारफोर जायोब्ला जों सोहोर बा एबा नोगोरफोराव नोगोरफोरनि हस्पि लाव लांनांगौ जायो आरो जेनेबा मोजां सोलोंथाइ लानो गोनांब्लाबो जों नोगोराव लाहैनांगौ जायो बेजों लोगोसे जेनेबा साख्रिनि खाबुआ गामियाव खम जायो इन्टारनेटआबो एसे खम जायो। जेनेबा ओमफ्राय देहा फाहामसालि लामा ओमफ्राय आरो मोब्लिब मोजां फरायसालि फरायसालिमानि दानिया आं आंनि बिबुंथिखौ फोरमायनो लुबैदों आंनि साननायाव गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गावबा गावनि मुलाम्फा आरो सुबिफोर सुबिदाफोर एबा उसुबिदाफोर दं आर ना
औ औ औ
औ आं बिं बेखौ बुंनो हायादि बेयो मोजां आरो बेयो गाज्रि बियो सासे सुबुंनि गोनांथि सिमां आरो जिउ खुंनायनि सायाव सोनारो खायफाया गोजोन आरो गोग्गो जिउ लुबैयो खायफाया बाया साबसिन सोलोंथाइ बुजा बेथन आरो गोबां जिउ राहानि खाबुफोर लुबैयो आं बेयाव थानो लुबैयो बेखौ सायख'नो खाबु मोनोब्ला आं अरायबो गामिनि जिउखौनो सायख'गोन गुबै जाहोनानो जादों आं मिथि थिंगाखौ मोजां मोनो आं फुङाव थाब सिखारनाय थाजिमबार हा हां लानाय दाउफोरनि रोजाबनाय खोनासंनाय आरो आंनि सोरगिदिं गोथां फोथार नुना मोजां मोनो बेफोरो आंखौ गोजोननाय होयो जायखौ राङाबो बायनो हाया बेजों लोगोसे आं सानो गामिफोरखौबो जौगाहोनांगौ मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां फरायसालि देहा फाहामसालि लामा मोब्लिब इन्टारनेटनि सुबिदाफोर सुबिदाफोर आरो साख्रिनि सुबिदा थानांगौ बेफोरनि सुबिदाफोरखौ मोनोब्ला मोजां जिउ खुंनो थाखाय जेनेबा सुबुंफोरा गाव गावनि गामिखौ गा खानानै थांनो गोनां जानाय नङा बेबायदिनो नोगोर फोरा साखोन सिखोन आरो सोमखोर जानांगोन जुदि नोगोरफोरा सावस्रिनां आरो खम थुबुर जायोब्ला बेयाव जिउ खुंनायाबो जौगागोन गामिफोराव गोदान मुगानि खाबुफोर थानांगौ आरो नोगोरफोराव मोनसे साखोन सिखोन आबहावा थानांगौ बियो बयनिबो जिउखौ साबसिन खालामगोन आरो ना आं साननायाव
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोबनायाव आं बुंनो सानोदि आं बै सुबुंफोरखौ मा मान होयो जाय नोगोरखौ मोजां मोनो मानोना उम जेनेबा नोगोरनि जिउखौ सायख'यो आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला बयनिबो जेनेबा थाखो आरो जेनेबा बिबानफोरा आलदा आलदा जायो नालाय
औ औ
नाथाय आंनि गोसोआ अरायबो गामिनि फारसेल' दा नोंथाङा माबे मोनसेखौ मोजां मोनो गामियारि ना नोगोरारि जिउ? आरो मानो मोजां मोनो अननानै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ आंबो ओ उन्दैनिफ्रायनो गामियावनो थानाय देरबाय ओ थानानै देरबोनाय स उम गामिनि मिथिंगानि ओ मिथिंगा दाउसिन दाउला जिब जुनार बायदिखौ नुनानै देरबोनाय म मानसि नालाय नोंथां बेबाइनि बेनिखनो आंबो गामिखौ गामियावनो थानानै मोजां मोनो नाथाय सोहोरावबो ओ सोहोरखौबो खायसे खायसे जायगाखौ जोबोर ओ मोजां नुहुरो ओ बेबायदिनो ओ आंबो सोहोरखौ
ओ जौसे पारसेन्टाव बाजि पारसेन्टनो बा दाइनजि पारसेन्टनो मोजां मोनो होननानै होननो बुंनो हायो आरोना नोंथां ओमनो बेबायदिनो गामियारि ओनसोलखौ आं जौसे जौसे मोजां मोनो ओ बेबायदिनो गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउ खुंनाया मोननै गुबुन गुबुन थांना थानायनि लामा से ओ खायसे मानसिया गामिखौ मोजां मोनो बा खायसे मानसिया गामिखौ ओ मोजां मोना बेबायदिनो आरोना नोंथां। मोन्नैबो गावबा गावनि मुलाम्फा आरो उसुबिदाफोर दं खायसे गामिनि ओ गोजोन आरो समायना महरखौ मोजां मोनो आरो खायसे नोगोरफोराव थानाय गोदान मुगानि सुबिदाफोर आरो खाबुफोरखौ मोजां मोनो। गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउनि गेजेराव ओ सायखनाया सासे सुबुंनि गोनांथि केरियार जिउ खुंनाय आबाद आरो गावारि सायखनायनि सायाव सोनारो। ओ गामिया स सरासनस्रायै सोमखोर फोथार दैमा हाग्रा बंग्रा हाजोफोरजों बेंखनजानाय। मोनसे फिसा थाग्रा जायगा ओ गामिफोरनि ओ सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय बांसिनै आबाद जिब जुनार फिसिनाय ना हमनाय आरो फिसा फिसा फालांगिनि सायाव सोनारो। गामिनि जिउआ गोजोन गोरलै आरो मिथिंगानि खाथि बारआ गोगो जायो आबहावाया साखोन सिखोन आरो दावराव आरो ट्रेफिक खम जायो। सुबुंफोरा फुङाव सिखारनानै सानाव खस्थ खामानि मावो आरो बेलासियाव गावनि नखरजों सम हगारो।
बेयो सुबुं माहारि आरो सोमोन्दो दोनि मोनसे गोख्रों मोन्दांथि सोमजिहोयो।
औ
गामिनि जिउनि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों बेनि मिथिंगायारि समायना। सोमखोर फोथार खिरि बारनाय बिबार बोहैबोनाय दैमा दैसा आरो दाउ दाउफोरनि रोजाबनाया गामिनि जिउखौ निजोम आरो गोजोन गोनां खालामो। मानसिफोरा थाजिम फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आरो गाइखेरफोरखौ मोजां मोनो जायखौ बांसिन जाय यगायावनो दिहुन जायो गथ'साफोरनि थाखाय गेलेनो थाखाय लांदां जायगा थायो आरो गोजोन आबहावा नारसिननायखौ खम खालामो थांना थानायनि खरसाया सरासनस्रायै नोगोरफोरनिफ्राय जोबोद ओ खम जायो होननानै आं मिथिगौ मानो होनना बुङोब्ला नोगोरफोरावहाय ओ बा सोहोरफोरावहाय
औ
ओ ओ बिराद ओ दाम गोसा जायो आरोना मैगं थाइगंफोरा मानो होनना बुङोब्ला जा गामियारिनिफ्राय ओंखारनाय मैगं थाइगं बै गामियारिनिफ्राय ओंखारनाय मैगं थाइगंआ जाय मानसिया बायखनानै लाङो बा थामजि राङाव बायनाय खौ ओजोंहाय बाजि रांआव फानहैनो गोनां जायो बेबायदिनो बायदिसि सिना जाहोननि थाखाय ओ ओ सोहोरफोरावहाय ओ मैगं थाइगंनि दाम फोरा जोबोद गोबां जायो होननानै आं मिथिगौ
औ
नाथाय गामिनि जिउनि माखासे खहाफोरबो दं सोलोंथायारि ओ फसं थान देहा फाहामसालि आरो हान्था मेलानि खाबुफोरा नोगोर फोरबादि जौगाजानाय नंङाबो जानो हागौ आरो गोबां गामिफोराव खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो ओ जायनि थाखाय लाइमोन फोर मोजां साख्रि नागिरनानै नोगोरफोराव थांनो गोनां जायो
औ
जिउआ गामिनि जिउनिफ्राय जोबोद गुबुन नोगोरा गोदान मुगानि बिलदिंफोर दारिमिनफोर शपिं सेन्टारफोर फरायसालि फरायसालिमाफोर देहा फाहामसालि आरो रंजानायनि खाबुफोरजों मोनसे गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल ओ नोगो फोरा फालांगि खारैथि बेरोंदामोन सावस्रि जोथोन सोलोंथाइओ सोलोंथाइ आरो दिहुनथाइ बायदि बिथिंङाव गोबां साख्रिनि खाबु होयो गुबुन-गुबुन हारिमु ओ‌ धोरोम आरो बेकग्राउडनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव जयै थायो जाय मोनसे रोख खोम आरो जिउनि गोनां समाज सोरजिहोयो होननानै आं मिथिगौ नोंथां नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जादों साबसिन सोलों थाय आरो सावस्रि जोथोन मोन्नाय नोंथांङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायलांखादों जे नोगोराव थाबो थाहैनानै ओ गोबां ओ बायदि रोख खोमनि खामानि मावनो हायो नाथाय सोहोराव जोंङो बेबायदि खामानि मावनो हाया मानो होनना बुंङोब्ला सोहोराव बेफोरबायदि खुबिदा गैया बेबायदिनो
औ दाथ नोंथां औ जोंना समाबो जाबाय औ नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आरो जेनेबा गामिया आरो नोगोरनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर थाबाय
ओ नोंथांनिफ्रायबो गामि आरो सोहोरनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर ओ बावहरनाय थाबाय
औ खुलुमबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन सावरायफिननो मोनगोन
औ नोंथां
औ गोजोनथों